नोंथां
औ नोंथां।
औ खोनादो ना खोनादोंना नोंथाङा।
औ औ औ।
दे बिदिब्ला आबहावा -आबहावानि रायलाय
औ जागोन दे नोंथां रायज्लाय जागोन औ औ खोनादों
आबहावानिनो रायलायजागोन औ दे
औ-औ
दे बिदिब्ला आवरायजेननोसै
औ औ
जों आबहाव होनना बुङोब्ला गायनांगौ आरो बिफां लाइफांनि गायनांगौआ जोंनि गोनांथि मानो होनोब्ला जों बिफां लाइफां गैयाबा बे बुहुमाव थांना थानायाव जोबोद गोब्राब जायो हां लानाय मानेफोराव